हेलौ औ खुलुमबाय
औ दे
होमबा जों दिनै रायज्लायनायखौ जागायलांसै ना
औ दे अ
खुन्दुं खुन बाथा मानो खुन्दुंआ मा ओ जोंनि जेनेबा गुदि गोनांथिफोरखौ मिथिखायो जानांगौ नोंथाङा जेनेबा गुदि गोनांथिया जानाय थाग्रा जायगा गाननाय जोमनाय बेफोर जायो बेबायनो जेनेबा खुन्दुा जोंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय गोनांथार जों जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ खुन्दुंजों बानायो आरोना जेनेबा थ' बेवहाय खुन्दुं होनबाथाय जोङो खुन्दुुंङा गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै जोंनि जोंनि खाथि खाला माने जोंनि ओनसोलाव मुंदांखा गासैबो मिथिनाय खुन्दुंआ इन्दि खुन्दुं जाय जोबोर दामिबो बुंजायो आरोना बेखौ आरो जोबोर मोजां बेनिफ्राय आरोबाव ओ रेसम खुन्दुंफोर थायो बिदिनो इन्दिनि अनगाबो रेसम खुन्दुं बेनिफ्राय आरो मा होनो पलिस्टार खुन्दुंफोरबो थायो जाय रासायनारि महरै दिहुनन्नाय जायो आरो गोबां बिफां लाइफांनि मो बिफां लाइफांनि मोदोमनिफ्राय माने खुन्दुं दिहुननानै बिदिनो जिफोरबो बानायनाय जायो आरोना बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो जिब जुनारफोरनि खोमोनजों जेरै बोरमाफोरनि खोमोनजों बिदिनो खायसे माने गुसु ओनसोल फोराव खायसे जुनारफोर दङ जायफोर जोबोर खोमोन गोनां बेसोरनि खोमोनजों माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन जुनारनिफ्राय गुबुन गुबुन खुन्दुं दिहुननो मोननाय जायो आरो बिदिनो तह नोंथाङा खुन्दुंनि सोमोन्दै आरोबाव एसे माबाफोर फोरमायबावनोबा
खुन्दुंनि सोमोन्दैथ' ओरैनोथ' बांसिन ओ जोंनाथ' मेन जाहैबाय दख'ना दख'ना जों दायो खुन्दुंजों औ आरो आं मिथिनायाव बे माइदि दख'ना होनोब्ला जोंहाथ' बर'नि बे माइदि दख दख'नाया बर'नि मोनसे मा होनो बेखौ बयबो मोजां मोनोना माइ-माइदि दख'ना होनबाथाय औ बे दख'नाया गाननोबो मोजां जायोनो बिदि होननाय खोनायो आरो अ आरो बे बे माइदि दख'नाखौ गिबियावनो खुन्दुंखौ माइरं बा एंखुराव एंखुरखौ रुनानै लाग्रो नानै ओ एंखुरखौ आरो बिनि बिनि उनाव बे एंखुर रुनानै लानायाव खुन्दुंखौ नाग्लियो जाहैदों नाग्लिनानै ओ मोजां मोजांसे ए मा होनो एखौ ओ फानो औ फानो माबायाव मा होनोमोनलाय बावबाय बेखौ आंबो बारा मि थिआना ओ औ सोखि सोरिआव फा सोरखि आरो मोनसे मुं दंबावो मोन दांगो नाथा दांगोना थायाव फानो बेखौ गि बिआव अ दांगो नाथायाव फाननानै बे जि बे खुन्दुं सिफ्लेनाय बे ओंखामजों सिफ्लेनाय बे ओंखाम सिथाबनाया खारो खारनायनि थाख थाय बेखौ दाङा नाथायाव फाननाय जायो आरो बे फानखांनायनि उनाव ओ ओ बे दांङा नाथानिफ्राय खुन्दुंखौ बख'नानै लामो औ लामनानै गोरान जाबाथाय बे ओ मबिल होनो मोनसे जेेनथेरजों सायो बे मबिलखौ खुन्दुं खुन्दुंखौ साबाय मबिलाव आरो बिदिनो ओ नांगौ रोखोम नांगौ रोखोमनि आरो गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंफोर ग मबिलाव साजोबनानै सोंनाय सोङो
औ नोंगौ
बेनि उनाव दायो
हुम
उम ओरैनोथ जोङो दख'नाखौ बांसिन माइदिखौनो मोजां मोनो आरो गामसाफ्राव ओरै नो फाखुवा होनो फाखुवाखौ दानाय जायो आरो गामसायाव बांसिनानो
अ अ नोंगौ थ बे आङो माने दा इन्दि खुन्दुं लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सान्दों ज इन्दि खुन्दुं होनोबा माने इन्दि एम्फौखौ मिथिखायो जानांगौ नोंथाङा जोंनि गामि ओनसोल फोराव माने इस फियैबाबो गोबां गोबां नङाबाबो जेनेबा बाङायबाबो आइजोफोरा माने फिसिनायनि हुदा दङ न'खर न'खर बिदिनो इन्दिखो जेनेबा माने इन्दिनि लाइफ साइकोला माने बिदि जेनेबा बेयो बिदैनिफ्राय ओंखारनाय एम्फौ जाबाय ओमफाय एम्फौ टाइमाव मोनो गोबाङै जाहोयो आरो ना बिदिनो बिसोरनो बिलाइ माबा माबि बिसोरनि माने जोबोर मोजाङै जोथोन लाखिनाय जायो एम्फौ टाइमाव इन्दिनिफ्राय इन्दिखौ इन्दि एम्फौखौ आरो बिनि उनाव मोनसे समनि उनाव बेफोर एम्फौफोरा माने ओ ओ फिथोब थोबनो सम जायो। फिथोब थोबनो सम जाबा नाथाय एम्फौखौ ओ माने माबायाव मा होनो ओ
गाम्बारि बिलाइ बा औ मोखोना बिलाइफोराव खाथुमनानै दोनो
गोरान बिलाइफोर जेनेबा थालिर बिलाइ माबा माबि जि बोराय बेफोराव माने सोना दोनो आरो ना होमबाना माने बिसोरो गावबा गावनो ओ फिथोब थोबलाङो ओमफ्राइ उनाव सानथाम सानब्रैसोनि उनाव माने जेब्ला फिथोबा रायो होमबाना जोङो बे खौ माने दिहुननानै ज' खालामना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय बिदिनो आ रोबाव उनाव जोलै फेहेरनो थाखाय खायसे माबा माबाफोरखौ ओरैनो लाखिनाय जायो फिथोबफोरखौ ओमफ्राय बिनि गोबांखौनो गोबां फिथोबखौनो इदि माबानानै ओ बासिनानै सेपायनानै एम्फौखौ दिहुनो आरो माबाखौ फिथोबखौ जोङो ओ उनाव माने खुन्दुं बानायनो थाखाय प्रसेसाव लांनाय जायो आरोना बिदिनो दा खुन्दुं बानायनाय प्रसेस होनोबा माने जोबोर इजिबो माने बारा टेक्न'लजि नांगौ जाया खुन्दुं बानायनायाव नाथाय एसे माने टाइम लायो आरोना एसे खस्थ' दङ बेवहाय माने जेब्ला इन्दि खुन्दुंखो दैयाव सोमनाय दैयाव सोमनानै खुन्दुं दिहुननाय बिदिनो ओ बेनिफ्राय बिदिनो खुन्दुंखौ मोननाय जायो उनाव ओमफ्राय खुन्दुंखौ मोनखांनायनि उनाव माने डायरेक्ट दानो हानाय जायो आरो ना जि दानो हानाय जायो बिदिनो ओ एखे रोखोमैनो रेसम एम्फौनियाबो बिदिनो जायो ओमफाय रेसम एम्फौ आरो इन्दि एम्फौआ एसे बेलेग बेलेग जायो आरोना नुनायाव होमबाबो जेनेबा बिसोरनि खुन्दुं बानायनाय प्रसेसफोरा सेमानो जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा मोननो जोबोर खम ना बे-बेयो माबाया इन्दि इन्दिया माने जोबोर खम बिबांयै इन्दिया आबाद मावनाय जायो जोंना बेनिखायनो बे दामनि जायो आरोना इन्दि जिफोरा जेरै ओ गांसे इन्दि जोमग्रायानो जिबाजौ नैरोजा गाहामनि जायो आरो दख'नाखौथ' आङो जेनेबा जिबा रोजा जिगु रोजा बिदिबो होननाय खोनादों आरो थारमाने बिदिनो खम खम बिबांनि दिहुननाय जायो नालाय बिसोरनि दामा जोबद जायो थ' ओ नोंथाङा एसे पलिस्टियार खुन्दुंनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
पलिस्टरखौथ' आं बारा मोजाङै मिथिया।
अब्ला माबा गुबुन मोनसे खुन्दुंनि सोमोन्दै मिथिबावोबा आरोबाव फोरमायजाबावगौमोन नोंथाङा।
ओरैनोथ' मार्च साइस होनो मोनसे बेखौ जोङो बांसिनानो फारसा दानायाव बाहायनाय जायो आरो
औ
औ आरो बेखौ फारसा दानायाव मानि थाखाय बाहायनाय जायो होनबा फारसाखौ ओ बे पलिस्टार माबाया मार साइसखौ नङा जोंङोना एसे लाइट दङ।
औ बिनि थाखाय बांसिन मारचस खुन्दुंखौ बाहायनाय जायो। फारसा दानायनि
नुनायाव माने समायना नुयो आरो ना
आरो आगरफोर एरोबाबो एसे लाइट जानानै लाइट जायोना। बिनि थाखायनो बां बांसिन मार साइसखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ बेनिफ्राय आरोबाव माबाफोर खुन्दुंफोरनि सोमोन्दै फोरमायबावनोबा
आंथ' इदि बारा मिथिया खुन्दुंनि सोमोन्दै माने दाफेरनाय जायाना खुन्दुंखौ मालायफोरनाव दानायखौ नुयो। आरो मालायफोर बुंनायखौ खोनायो।
मोनो होननानै खोनादों नोंथाङा?
ओरैनोथ' मारसाइस फाखुवा आरो ओ माइदि। आरो पलिस्टार इन्दि बेफोरबायदिखौ खोनादों आरो आरो मोनसे थस मुगा होनो बेखौ आं बारा मोजां मिथिया खोनादोंसो।
औ तस मुगायाबो माने रेसम सिलकनि बिदि जायो आरो। मुगा माने सिलकानो जायो। सिलक बुजियो खोमा नोंथाङा मु गगानो बे सिलखा ओमफ्राय आरो नोंथाङा मि जानांगौ औवानिफ्रायबो खुन्दुं दिहुननानै बिदिनो गोबां जि दानो हायो आरो ना बेनिफ्राय आरो औवानिफ्राय जायो थालिर थालिर थालिर बिफांनिफ्रायबो खुन्दुं मोनो जोङो। ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा खोनादो खोमा माबा मा होनो फामे बिबारनि थारा थाराजोंबो मोनसे सिल्क दिहुनन्नाय जायो होननानै फा-फामे बिबार
फामे बिबारनिजों
औ माने फामे बिबारनि थारायावबो माने खुन्दुं दिहुननायनि राहा दोङो आरोना बे थ' बिदिनो गोबां प्रसेस दङ बिदिनो मनिपुर बादि जायगाफोराव औ फामे फामि बिबारनि माने फामे बिफांनि माबाजों बिदिनो खुन्दुं बानायो ओमफ्राय बिसोरो जि दायो आरो ना। जोबोद मोजां नुयो फामि बिबारनिया आरो जोबोद माने समायनाबो जायो आरो ना खुन्दुआ। ओमफ्राय बिदिनो हेलौ
औ हेलौ
अ बा दा बिदिनो माने गोबां माने बेलेक बेलेक प्रसेसफोर थायो ओमफाय नोंथाङा उलनि सोमोन्दैबो बुंनोबा बुंजागोन एसे माबाफोर मिथिगौबा
आङो बिदि बारा मिथिया उलनि सोमोन्दै माने उल उलजोंथ जोंङो
औ मा
उलनि सोमोन्दै जों जोंङो उलजों गोबां ओ जोमग्रा जेरै सुइथार एरि बानायो सुइटार आरो खम्बल बेफोरबायदि बानायो आरो
औ औ नंगौ माने उला माने जोंखौ गुदुं खालामनायनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो ना बेनिखायनो खम्बल सुथुरफोर बानायो माने बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो खोनादोंना नों नोंथाङा थ बेनिफ्राय मा होनो ओ बिदिनो नोंथांयाबो पसमिना होननाय खोनादों पसमिना खुन्दुं
कसमिना खोनादों माने आं मिथिया आरो खोनादोंसो ओमफाय आंङो बारा मोजां मि थियाखै
पसमिनाया माने ओरैबायदि मोजां खुन्दुं माने बेयो माने बिदिनो गुदुं जाखोयो माने माबायाव कश्मिराव मोनसे बोरमा दं आरो ना बे पसमिनानि थाखाय बे बोरमानिफ्राय माने खुन्दुंखौ माने बेयाव गरम बोथोर समायाव जेनेबा बिसोरनोथ' बारा खोमोन नांगौ जायाना जुनारफोरनो गरम बोथोराव ओ बिसोरो गरम बोथोराव बिदिनो जुनारफोरनिफ्राय माबायो जेनेबा नैबे बोरमानिफ्राय खोमोनखौ लानानै बिदिनो एसे माने बानायलाङो आरोना बे ओमफाय बे खुन्दुङा जोबोद दाम जायो माने जोंनि इन्दि खुन्दुंनिख्रुइबो दामसिन जानाय जायो आरोना पसमिना खुन्दुङा मोनसे पसमिनाजों बानायजानाय हिसिमाया हिसिमा सिनाय मिथियोना नोंथाङा? माने गुदुं जाहोनो थाखाय जोमग्राया बे ओमफ्राय बे हिसिमा मोनसे हिसिमाया माने से लाख गाहामहालागै थाङो आरोना। बिदिनो जोबोर